औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों दा ओ दैबाना बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सोर जागाय जेननो? बुं नों नाम।
नोंथाङानो जागायजेनग्रोदो।
औ दे नोंथां जोंहा नोंगौ नोंथां दैबानाखौ जोंहा सावरायथारनांगौ बे मोनसे गोनांथार आयदा नङा होमबा नोंथां। मानो होनब्ला बुङोब्ला जोङो आथिखालावहाय गोबां आ दैबानाजों जोङो माने सिलिंखार जानाय न' बां, बिफां लाइफां, जिब जुनार सुबुं माहारिफोराव माने गोबां माने जिउ गोमानांनाय बा खहा जानांनाय जों नुनो मोनदों नङा होमबा।
औ औ नोंथां
औ दा जोंहा दैबाना होननानै बुङोब्ला दै बानाया माबोरै जायो आरो बेफोरो जोंखौ माबायदि जोंनि ओनसोलफोराव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेफोरनि सायाव नङा होमबा। दा दै बानाया माबोरै जायो दै बानाया जोंहा माने गोबां माबाजों जायो जेरै ओ गुबुन हाजोनिफ्राय जेनाखि हाजो ओनसोलनिफ्राय बोहैबोनानै जोंनाथ' गाहाय जायगा हिसाबै हायेन ओनसोल हिसाबै जोंहा बेवहाय माने गोबां जेनाखि दै दङ बे दैनिफोरजोंनो दैनि लामाफोरजोंनो दैया फैनानै माने ओ उसिफावनानै माने गावनि लामाजों खारनानै जायगा मोनैनानै गुबुन माने लामाजों सोरखिलांनांगौ जाना फैयो नङा होनबा नोंथां जेरै दैया गावनि अ दैनि अनजिमाया बाराबा बा दैनि जेनाखि बोलो बै समाव माने ओ गुबुन हाजो ओनसोलनि हगार हरनाय दैफोरा माने माने बेखौफोरखौ बांसिन जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव नुनो मोननाय जायो नङा नोंथां जेब्लानाखि जुब जुब अखा हाबाय थायो अब्ला। बैफोर दैफोरा हाजो फोराव माने थानो जायगा गैयिलाय माने गोबां माबाजों गोहो बा बोलोजों बिसोरो फैयो माने बै समफोरनि दैया माने गोबां बोलो गोनां जायो। गोबां माने ओ माबाजों फैयो आरो बोलोजों। गोबां नारथाय लाबोयो लोगोसे बिदि फैनानै बियो माने गावनि लामाजों ओ थांनो सोलाय बियो ओ गुबुन गुबुन माने लामा लानानै हाबलाङो ओंखारलाङो लामाजोंहाय आरो बिदिनो गामि ओनसोलफोरजों हाबफैनानै बिदिनो गामिफोरखौ माने बोहैखारलांहोयो आरो। थिग बेयो मोनसे जाहैबाय। नाथाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव जों सुबुंफोरा मावनाय बै दा आं बुंनाया जाहैबाय माने मिथिंगानि मोनसे माबा जाहैबाय नाङा ओमबा नोंथां। नाथाय नैबे मोनसे जोंहा गुबुन मा दंबावो माबा दंबावो गोरोन्थि दंबावो सुबुंफोरनिनो दैबाना जानायनि जाहोना।
मानो होनना बुङोब्ला जों टाउन सोहोरफ्राव नुनो मोनो जोङो गोबां मानि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाय। लोगोसे बैबायदिनो जेनाखि ड्रेन जायखौ जों ड्रेन होनो नङा हबा नोंथां? दैनि लामा। बैफोर ड्रेनावहाय जोङो जेब्लानाखि अखा हाया बै समफोराव जोङो गोबां माने हा बा प्लास्टिक बा गोबां माने मैला मुवा बेसादफोरखौ माने बेयाव गारना दोनो आरो। दा बे गारना दोनसै नालाय बेयो हाजोंहाय गोरोबफानानै माने बेयो गोजौ जानोसै आरो हा महर लाफानोसै औ। थिग बेबायदिनो ओ जोंहा माने जेनाखि अखा हाया बै समफोराव बेफोरबायदिनो मैला मैथा गारना दोनसै नालाय। दा दैनि लामायाथ' होथेनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां? ड्रेना दा अब्ला बै ड्रेन दैनि लामा, बेफोरनि दैफोरा माने गोजौजों फैनो खाबु मोनसै आरो बे गावनि लामाजों थांनो हाला नालाय होथेनाय जाहैबाय। थिग बेबायदिनो माने ओ माबानि टाउन सोहोरफोरावहाय माने दैबाना जानायखौ बेफोरबायदिनि मोनसे गोरोन्थि होनना सानना लायो आरो मोनसेया बेनो जे जेनाखियाव दै थायो। दैनि जायगा दै बोहैया जायगा दाबसेया बैफोराव माने गोबां ना बिल्डिं न' बेफोरखौ माने लुथेना होबाय आरो दैनि लामायाव नङा होमबा नोंथां? बेबो मोनसे जाहोन। जेनाखि थान सोहोराव दैमायानो गैया आरो जोंहा दैबाना जानायनिबो गोबां माबा दंबावो सावरायनो जेरै गामि ओनसोलफोरावबो जों नुनो मोनो गिदिर गिदिर माथावरि होनाय लोगोसे आरो बैफोर दै लामा फोराव न' लुथेनाय। माने मेसेङाव थ' जेनेबा जोंहा अखा हायै बोथोरावथ' जोंहा माने बैफोराव दै लुना लानाय नुला नालाय। बैफोराव मानि न' फोर बा आलिफोर होनानै माने हा होनानै जों बैफोर न' लुयो आरो।
औ।
दा बै जेनाखि दैज्लां समाव दै फैग्रामोन बैफोराव होथेबाय नालाय। बै दैफोरा माने थांनो लामा गैला बेबो मोनसे आरोना होमबा नोंथां?
औ नोंथां
दा जोंहा दैबाना जों माबायदि गोहोम गोग्लैयो बेफोर जाहैबाय जोंहा गोबां मानिे मिथिंगानि दंनाय मानि जेनाखि माबाफोर माने बेफोर माने गोहोम गोग्लैजोबो आरो जेरै सुबुं माहारिनि जिउ खहा जानाय जिब जुनारनि जिउ खहा लोगोसेनो बिफां लाइफांनि खहा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
गोबां नुनो मोनो आरो जोङो गोबां जों नुनो मोन्दों आथिखालाव जेरै दैमाफोराव जोङो गोबां ओ मिथिंगायारि सम्दफोरखौहाय माने बोखांनाय बा खहा खालामनाय जेरै दैयावहाय जोङो बाला अन्थाइ बोखांनाय दै सेर सेराव बै फोरनि थाखायबो मोनसे दै बानाया माने जोंनाव जानो हादों मानो होनोब्ला बै दै सेरफोराव गोबां मानि से किल'मिटार बा नै किल'मिटार गोजानाव मानि न'फोर दङ ना होमा नोंथां गामिफोर
औ औ
दा बै जायगायाव जुदि जोङो सा ओ सानफ्रामबो जोङो बेवहाय जुदि बाला अन्थाइ बोखाङोबा अब्ला जोंहा आ बै माबाफोरा दैया दैज्लाङाव फैनो दैयाथ' गोबां बोलो गोरा जाना फैयो नङा होमबा नोंथां? अब्ला बैयो मारोमफोरखौ माने खुरखानानै बै दैया मानि गुबुन दस्रा लामाजों लानानै माने गामिफोराव हाबहैयो आरो ना होमबा नोंथां? आरो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जिउ खहा जानांनाय जों गाव गावनि मेगनजोंनो नु नो मोनदों। दा नोंथाङाबो दैबानानि सायाव फंनैसो बुंदों नामा नोंथां।
औ नोंथां
दा दैबानानि सायावथ' नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय आंबो आंनि माखासे मोन्दांथिखौ आङो बुंनानै होनोसै आरो जेरै नोंथाङानो नोंथाङा बुंदों दैबानाया मोननै रोखोमनि थायो जेरै मिथिंगायारि माने हारसिङै जानाय आरो ना ओ माखासे आरो जोंनि माखासे जोंनि गोरोन्थिनि सायावबो जायो आरो बे मोननै
औ नोंथां
दा नोंथाङा जेरनाखि बुंदों जेरै टाउन सहरफोराव माखासे मोजां ड्रेनफोर बानायनो बानायनि जाहोनाव माखासे दड्रेनफोराव लेथ्रा बेसाद बा ओ जिरादफोरखौ गारनायनि जाउनाव दैया मोजां रोखोमै गावसोरनि खारथायजों मोजां रोखोमै खारनो मोनैनि जाहोनाव माने बायेराफोरावहाय बुसारनानै ओंखारबोनानै बारा खालामो आरो ना।
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जेरै ओ गामि ओनसोल फोरावबो जों नुनो मोनो जे दैमा बा दै दै सेरफोराव जायफोरा आ न'फोरखौ लुनानै थादों बा दै सेरजों दै सेराव थानानै माने रायजो बिथांमोननि थाखायबो माने बिराद दै बानाया खहा खालामो जेरै ओ जोंनियावहाय मा माखासे मोजां माने माथावरिफोर गैया आरो मोजां दालांफोर गैया। बिनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा बा प फरायसुला फरायसुलि दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो जों माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो जे ओ दै बानानि जाउनावहाय दालां मोजां नङैनि जाउनाव दालां बुखारजानानै बिसोरो माने दैबानाजोंनो दैबाना गेजेरजोंनो फैनानै माने स्कुल कलेजावहाय बारबोनांगौ जायो आरो माखासे हाथाय बाजारफोरावहाय। दैबानानि गेजेरजोंनो बारबोनानै फैनांगौ जायो आरोना बेबायदिनो दैबानायहाय जोंनि माखासे ओनसोलफोरावहाय गोबां गोहोम गोख गोग्लैदों आरोना जेरै बुंनो थाङोब्ला दैबानानि गेजेरजों जेरै जोंनि आबादफोराबो बिराद दैबाना। फैयोब्ला माने दैबाना जायोब्ला आबादफोरा बिराद गाज्रि जायो बा नस्थ जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला माइ। माइखौ जोङो गायनानै जेराव दैबानानि साग्लोबसारनायजों दैबाना। जों माने गोबां रखोमनि बिजानुफोर फैयो नङा हबा नोंथां एम्फौ एनला गास बो बिजान ओमफाय एम्फौ एनलैयानो दैबानाजों फैयो। जेराव दैबानाजों फैनानै माने बै आबादफोरावहाय माने एम्फौ एनलाया। ओ-थालाङो आरोना दैबाना रानलाङोबा। दैबानानिफ्राय थालाङो बेनिफ्राय जोंनि आबाद। फोराव माइ आबादफोरा आ एम्फौ जायो एम्फौ जानानै। नस्थ जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा। दैबानानि गेजेरजों जेरै। ओ मा होनो ओ दैयावहाय माइआहाय माइखौहाय दैया लोमबाय थायोब्ला माइया सेवलाङो। दैबानानि गेजेरजों जोंहा बेनिफ्राय आरो ओ ओ दैबाना जायोब्ला माखासे बै जाबोर जे जाबोर थानाय जेंसि जेंला। बेफोरो जोंनि आबादफोरावहाय साग्लोबहैनानै बुसारबोनानै जोंनि आबादफोराहाय। माने नस्थ जायो आरोना। बेबायदिनो दै बानायाहाय जोंनि थाखाय बिराद खहा खालामो आरो। ओ-दानि समफोरावहाय। जोङो नुनो मोनो जे दैबानायाहाय बांसिन साग्लोबबोयो आरोना माखासे बियो जोंनि सुबुंनि माखासे। गोरोन्थिनि थाखायनो जोंनियावहाय दै बानायाहाय बांसिन जानो हमो आरो दानि समाव। माने गोदोनि समफोरावहाय माने मि थिंगायारि बा नेचारेलि जानाया बांसिनमोन थेवब्लाबो। खममोन आरोना।
औ नोंथां
जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो गोजौ गोजौ हाजोनिफ्राय जेरै दैबाना बाज्रुमबोयो। बांसिन जेराव नफोरखौहाय बिसोरो। जेराव ओ-जे दैजों जे लामाजों दै खारनांगौ नङा होमबा नोंथां। जे लामाजों दै खारनांगौ बे लामायावहाय बिसोरो माने हा खोनानै। न लुनानै थायो। बेनि जाउनाव दै बानाया माने गावसिनि दैयाहाय गावनि। लामाजों जेब्लायबो खारखायो नङा होनोमबा नोंथां। बिनि थाखाय हाफोरा। गिसि खानानै सिखानानैहाय नफोराहाय बायलाङो। बिदिनो गोबां सुबुंफोरनि जिउआहाय खहा जायो दैबानाजों ओ-बिनि थाखाय जोङो ओ-सांग्रांथि जानाया जोबोद। गोनांथि आरोना जोंनि थाखाय दैबानानिफ्राय जों माबोरै बासायगोन। बेखौहाय जोङो सांग्रांथि थानांगोन आरोना। ओ दा बेबायदिनो जोंनि दैबाना जा ओजोंहाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जिब जुनारफोराबो। गोबां खहा जायो माने जिउ खोमानाङो दैबानानि जाहोनाव जे बिफां लाइफांफोरा बोहैखारलाङो ओ बोहैखारनायनि जाउनाव दाउफोरा द दावसिन दाउला बा जिब जुनारफोरा थांना थानायाव जोबोद खस्थ' जायो दा जोंहा समनिबो आंखाल नोंथां। सम बो जाबाय जोंना जि मिनिट दा नोंथांजों दै बानानि सायावहाय सावरायनानै। माने गोजोननाय मोनबाय आरो।
आंबो नोंथां गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला' नोंथां गोजोन्थोंसै।
गोजोनथों।